हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंदा नोंथाङा?
औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा?
ओ आं दायो ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां।
अ नोंथाङा बिदिब्ला आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नोंथांजों मोनसे टपिक बा आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोआं नोंथां। बे थ थिग बा आयदायानो जाहैबाय जोंहा बेखार जेंना आरो बेखार जेंनानि सायाव नोंथाङा नोंथांनि मोन्दांथियै बा नोंथांनि नुहुरनाय बायदि जाखिनि नुहुरदों बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नोंथां?
थ' ओ फ्रायानो मानसिफ्रा खायसे खायसे बांसिनानो मानसिफ्रा बुजियो आरो जे जाय फरायालासि नों थानानै ओरैनो ओ फरायाला फरय फरायनाय जोबखां खांनायनि उनाव ओरैनो थानाय जेबो ओ साख्रिबो माव बाख्रि मावै जब मावै बेफोरबायदि मानसिखौनो माने बांसिन बेखार-बेखार जेंनायाव थानाय नोजोरजों नायो आरो मानसिफ्रा।
औ नंगौ नोंथां।
बेखार जेंनायाथ' ओ ओरैनो रावबोथ' बुंनो थाङोबा दानि जुगाव रावखौबो बेखारै थानायखौनो नुवा माथो। ओ बेखार जेंनाया बेखार जेंना होननानै बुङोब्ला बेखार जेंनायाव था थानाय होननानै बुङोब्ला ओ जाय सुबुङा ओ न'आवनो थानानै न'नि खामानि नि बा न'खरनि जानाय लोंनाय जेबो एक्सट्रा खामानि गैयालासिनो माने न'आवनो थानाय जानाय लोंनाय बेफोरनि हाबाखौल' मावबाय थानाय सुबुंखौल', ओ आंनि बेलायाव बेखार जेंना होननानै बुङो ओ खायसे सुबुंनि थाखायथ' साख्रि बाख्रि मावै जब मावै बेफोरखौनो बेखार जेंनानि नोजोराव नायो आरो। जाय खायसे ओ खायसे फरायनायनि बेलायावबो थो जाय न'खरनि रांखावरि एबा रां रुफा आंखाल नि जाहोनावहाय माने नांगौखिनि फरायनाय फरायनांगौखिनिखौ फरायजोबनो मोनैयाव दोनथ'नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बिसोरबायदि मानसियाबो ओ खायसे ओ सा दखान बा नों गय दखान बा माबा मोनसे दखान गलादार बिदिनो ओ, गाननाय जोमनायनि दखान बेफोरबायदि दखानखौ होनानैबो जों जानो हायो बैसोर बायदि सुबुंखौबो जोङो बेखार होननानै बुंनो हाया आरो मानो होनोबा ओ जोङो साहा ओ दखान बा गय दखान होनांगौबो मुलाम्फा मोनो आरो, अ दखान ओ गेलामाल दखान बेफोरावबो जोङो बेबोथ' मोनसे बिजनेससो नङा होमबा नोंथां? ओ न'आव ओरैनो ओ जिरायालासिनो थानानै जे जिरायालासिनो था जिरायनानै थास्लायस्लाय माने बाहेराव बेफोरबायदि दखान होनायाबो मोनसे ओ मुलाम्फा ओ मानो होनोबा उम बयबो फरायजोबनाय सुबुंबाबोथ', ओ गासैबो सुबुंङो सुबुङानोथ' साख्रि एबा जबखौ मोनजोबनो हाखाया नालाय नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो खायसे खायसे आबादारिबो जायो। जेरै मैगं ओ थाइगंनि आबाद मावो, दा आं नुनायावथ' ओ जोंनि जायगा एबा ओनसोलावहाय बानलु सिब्रहनि आरो जोगोनारनि बेफोरबायदिनि ओ आबाद मावनानैबो जों गोबां ओ सासे सुबुंखौ जों गोबां दावगानाय खौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
औ लोगोसे जोङो ओ गयनि बेफार फालांगि माइनि बेफार फालांगि माइरंनि बेफोरबायदि बेफार फालांग फालांगि खालामब्लाबो माने ओ गोबां दावगानायखौ नुनो मोनो नों ओ औ बुंनो थाङोब्लाथ' ओ साख्रि एबा जबफोरनिख्रुइ जोङो ओ माबा मोनसे बेफार फालांगि ओ बिजनेसफोरावसो बांसिन मुलाम्फाखौ जायो नुनो मोनो आरो माने नोंनि ओ बिजने बा बेफारा मोजां सोलियोब्ला
औ
औ औ फरायनायनि बेलायावथ' खायसे खायसे फरायालासिनो थानानैब्लाबो ओ आं दहायसो बुंलांबाय नोंथांनि सिगाङाव जे रांखावरिनि बेलायावहाय फरायनाय खौबो दोनथ'नो गोनां जायो होननानै ओ खायसे खायसेथ' औ उन्दैनिफ्रायनो फरायनोबो मोनफेरिबो दङ जाय गावनि नामफोरखौबो लिरनो रोङै बेफोरबायदि सुबुङाबो माने ओ दखानफोर होनानै जानो हायो आरो माने बेखार जेंनायावहाय
बेखार जेंनाया दानि जुगावथ' रावखौबो बेफोरबायदि बेखार जेंनायखौ नुनो मोना ओ ओ न'आव थानानैबो जोङो ओ अमानि बेफार फालांगि अमा फार्म खुलिनो हायो यो दाउनि ओ बयलार नि बेफोरबायदि बेफार ओ बा फ्रा खुलिनानै जोङो गावनि नांगौखिनि एबा न'खरनि नांगौखिनिखौ माने सुं सुफुंनानै लानो हायो आरो
आंनिफ्राय बेफोरबायदि खौ नुयो जे साफ्रबो सुबुनो साख्रि बाख्रि नङाब्लाबो माने गावनि आखाइ जों आखाइनि हाबा बेफार फालांगि मावनानै जानायखौबो आङो बेखार जेंनायाव थानायखौ नुनो मोनो आरो ओ नोंथाङा बेफोरनि बेलायावहाय ओ नोंथांनि मोनदांथियै माबायदि नुहुरो बेखौ एसे नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो
औ गोदोनि समाव जों बांसिन बेखार जेंनायाव थानायखौ नुनो मोनोमोन लाइमोनफोरखौनो होन बा गोदोनि समाव जोंहा फराय मोजां फरायसालि गैयामोन बा फरायसालिफोर थांनो थाखाय गोबां खस्थ' बा फरायसालियानो गामि ओनसोलावथ' गोबाङानो मोन गोबां खममोन दंब्लाबो बेफोरनि जाउनाव माखा माखासे फरायसा फोरा फरायसालिखौ गारोम गारदोंमोन बा माखासे न'खरनि हाल -सालखौ नायनानैबो माखासे फरायसाफ्रा रांखावरिफोरखौ नायनानै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दहाय रांखावरिफोरखौ नायनानै फरायनाय -खौ दोनथ'नांगौ जायो नंगौ। बेफोरबायदिनो गोदोनि समाव बांसिन बेखार जेंनायाव थानायखौ नुनो मोनोमोन मानो -मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जोंहा बायदिसिना आथिखालनि बायदि आथिखालनि गोनोखो मुगानि बायदि दारिमिन बा कम्पानि बा गुबुन गुबुन बिजनेसफोरनि बारा बारा आइडिया बा बेफोर बारा गैयामोन बै सम समाव गोदो -गोदायनि समाव। नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा गोबांथार बे आथिखालनि समाव आथिखालनि गोनोखो समाव जोंहा एसेबां बिदि बेखारनि जेंनायाव थानायखौ जों नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालनि गोनोखो समाव गोबांथार कम्पानि गोबांथार दारिमिन फोर लोगोसेनो गोबांथार बायदि-बायदि रोखोमनि बिजनेसफोर खौ जों मावनायफोरखौ जों नुनो मोनसै नोंगौ आथिखालनि समावबो जों बेखार राव बेखारनि जेंनाखौ नुनो मोनो नाथाय गोबांथार खमखौ जों नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ।
मानो होनोब्ला जोंहा गोबांथार लाइमोनफोरानो आथिखालाव गुबुन-गुबुन गाव-गाबागाव गावजि जेरै माखौ मोजां मोनो बेफोर खामानियाव मुखुब जाना थानायखौ जों नुनो मोनसै।
औ।
लोगोसेयैनो जोंहा सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां जौगाबाय। सोलोंथाइ बिथिङाव जेसेबांनो जौगागोन बेखारनि जेंनायाबो एसेबांनो जोबलांनायखौ जों नुहुरो ओं। खमायगोन बा जोबलांगोन मानो होनोब् -ब्ला जोंहा सोलोंथाइ लायोब्ला जोंहा सोलोंथाइजों जोंहा गासिबखौबो मोनजोबो बा सोलोंथाइ लायोब्ला बेफोरनि बेखारनि जेंनाफोरनि सोमोन्दै गाससिखौबो जों मिथिना मोनजोबो। मा खालामोब्ला जोंहा बेखारनि जेंनानिफ्राय उदां मोनगोन। बा उदां जागोन बेफोरखौ जों मिथि जोबो बोरै मा मावोब्ला जोंहा रां खामायनो हागोन रां आरजिनो हागोन बा न'खरफोरखौ सु सामलायलांनो हागोन बा गथ'-गथाय फिसाफोरखौ जोङो न'खरखौ नायलांनो हागोन बा बिब्दिनो न'खराव जोंहा सामलायलांनोबा मदद होलांनो हागोन बिजनेस माबाफोर बिजनेसफोर मावनानै बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा फरायनायनि बिथिङाव मोनजोबसै। बेफोरबायदि यैनो जोंहा बेखारनि जेंनाखौ गोबांथार खम नुहरसै आरो बे खारनि जेंनाखौ थानायखौबो जों नुहुरो बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ जों नुहुरो जे जाय फरायसालिखौ नागारनानै बा फरायसालिखौ फरायफुंजोबालासे सावलुन बावलुनैनो जोंहा बिमा-बिफानि सायावल' सोनारनानै थानाय। जेबो खामानि दामानि मावाबालानो न'खरनि खामानि दामानि बा गुबुनाव खामानि दामानि मावाबालानो बिमा-बिफाखौ मदद होआ खामानिनि बेलायाव मदद होआबालासिनो बा राङारिफोरनि बेलायावनो मदद होआबालासिनो जोंहा गोबांथार बिमा-बिफाखौ बायदिसिना दुमखि बा माबा मोनसे दम होनानैब्लाबो जोंहा बायदिसिना थाखा फैसा बिमा बिफानाव बिख्ल'नाय नै बायदिसिना रोखोमनि नाङै बेसाद जानाय। बेफोरा बै बेफोरबायदि बाइक सायथिंलाबायनाय बेफोरबायदि बिमा बिफानि सायावल' सोनारनानै जानाय बेैफोरबायदि सुबुंफोरखौ जों बेखाराव नुहुरो आरो । बेखारनि जेंनायाव थानायखौ जों नुहुरो। बेफोरबायदि सुबुंफोरखौबो बेखाराव थानाय सुबुंफोरखौबो। आं बेखौ जों बेखौनो फोरमायनो सानो बा बानबुंथि होनो सानो बिसोरो जे गावनि रोंगौथिखौ, रोंगौथिजों माबा मोनसे बिजनेस, बा माबा मोनसे खामानियाव ग गोसो होनानै बिमा बिफाखौ मदद खालामनो हायो, राङारि अनसुंथाइ बा खामानिनि बिथिङावनो गोबांथार आथिखालनि गोनोखो मुगायावथ' गोबांथार कम्पानि बा दारिमिनफोर ओंखारबाय बेफोराव बिसोरो हाबनानै। जबफोरखौ मावनो हायो। जेरै जोंहा गोबांथार दंसै, आरो दारिमिन गोबांथार दारिमिन फोर दंसै बेफोराव खामानिफोरखौ मावनो हायो, बेफोर लोगोसेयैनो जोंहा थां बबेबा गला बा बबेबा ओनसोलनि बा ओनसोलावनो बा बबेबा गामियावनो जोंहा गलाफोर होनानै जेरै गस्ला दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि
औ
जोंहा गस्ला बा बायदिसिना बायदि बायदि रोखोमनि। फालांगि खालामनानै बा मैगं थाइगंनिनो फालांगि खालामनानै जोंहा गोबांथार रां आरजिनो हायो बा बेखारनि जेंनानिफ्राय उदां जानो हायो आरो। बिदिब्ला नोंथां जाथ'सिगोन नामा जोंहा समाबो जाबाय। खोनान औ नोंथांनिसिमबो । गोजोननाय थाबाय।
औ